खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओरैनो दायो मा मावगासिनो नोंथां
आंथ' दायो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन आरो।
सावरायजागोन नोंथां
जोंनानो जाहैबाय माखासे जोङो गामियारि ओनसोलाव थानानै बा न'आव थानानै जोङो माखासे हायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
जें जेब्ला माने थानाया मोनसेबाबो जोङो जानो हायो।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों
नोंथाङा मा बुंदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा?
अ जोङो ओरैनो न'आव थानानै जोङो माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जोङो मारै। जिउ खुंनानै एबा बेनि सोमोन्दै फोरमायना होदो नोंथां एसे
औ जोङो ओरैनो न'आव थायो होनोबा जों गोबां आबादखौनो मावनानै जोङो बिजनेस मावनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोङो बिजनेस होनो बा मोनसे दखान होनानैबो जोङो बेफोरबायदिनो न'खर फोरायावबो जोङो बेफोरबायदिनो मदद मोनो। नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना?
ओ खोनादों
औ जोङो बेफोर बायदिनो गोबां बेफोर बायदिनो दाउ अमा बेफोरबायदिनिबो जोङो बिजनेस खालामनायखौ खोब नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
आरो जोङो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनानै जोङो बेफोरबायदिनो बिजनेस मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो।
नोंथाङा माने दाउ